हेल'
अ खोनादोना नोंथां ।
औ खोनादों नोंथां
औ गोजोन बेलासिनि गाहामलायनो जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना आं माने दोरोङारिनि ओंख्रिफोरनि बागै माने नोंथजों एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरोना ।
औ सम दङ सावरायजागोन नोंथां ।
औ जों होनोमब्ला बिदिब्ला सावरायलायनोसै नङा होमबा
औ औ
औ जोङो दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' जोंहा जेनेबा मिथिंगाजोंनो सोमजिनाय जेनेबा ओंख्रि जाहैबाय नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो मोनबोबाय थादों आरो मोनजाबोबायबो थादों औ ओ जेरै जोंहा जोङो दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंहा ओ दिंखिया बिदिनो थास'
औ
ओमफ्राय सिब्रु मैगं थाहैबाय बिदिनो ओ हेलाांसि थनन्द्रा बिदिनो थास' बिबार बिदिनो बहुद दङ आरोना जोंहा। जेनेबा जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननो हायो बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ माने जोंहा ओ जेनेबा बारसिखि बिबाराबो थाहैबाय बिजों बेनि उनावहाय जोङो ओ गोबां माने बिदिनो ओंख्रिफोर मोननो हायो आरोना जोंहा जेनेबा औवा मेवायबो जोङो मोननो हायो दा बायदिआव । बोथोराव जोंहा दा दैज्लां बोथोर जाहैबाय नालाय जोंहा माने औवा मेवाआइ खो माने जों माने खिलिबोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेखौ जोङो आरो। जानायबो जायो औवा मेवाइखौ। औ बिदिनो जोंहा जेनेबा बेफोरो बेफोरो मैगंफोरा जेनेबा सिब्रु बेफोरबायदि थन्द्रा हेलांसि बेफोरबायदि मैगं फोरथ' दै एसे दै जायागायावसो थायो नालाय
औ नंगौ।
बेफोरो माने एसे जेनेबा जोङो सिब्रु मैगंखौथ' दंग फोरावबो नुनो मोननाय जायो माने खायफा खायफा ओनसोलफोराव जेनेबा बिसोरनो माने एसे दै नांगौ जायो आरोना बे माने एसे गोरान जायगायाव थाया बेफोरबायदिनो जेनेबा हेलांसिखोबो माने फुख्रि एबा दैमा सेर सेर माने जों थानायखौ नुनो मोनो। बेलासि मैगंफोरखौ। जेनेबा थन्द्रायाबो जाहैबाय बेयावनो थन्द्राया जेनेबा बिदि फुख्रि थार थाद्राया जेनेबा एसे फेबार टाइप बेफोरबायदि दै बोहैलांनाय बिदिनो एसे हाग्रा टाइप जायगाफोराव थानो मोनो थानायखौ जों नुनो मोनो थन्द्राखौ। जेनेबा बिदिनो जेनेबा गोरान हायाव थानाय ओंख्रिफोराथ' माने बिदिनो दिंखिया जाहैबाय बिदिनो थास'।
औ
बेफोरो बेफोरो जाहैबाय आरोना जेनेबा बासिगि बिबार बेफोरबायदि
औ
औ आरो जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो औवा मेवाइ बिदिनो बुहुद मोनो माने। दा बायदि बोथोराव जोङो बेखौ माने जोङो औवा मेवाइखाय माने जोङो बुहुद रोखोमनि जाजायो जेनेबा जोङो खारैबो संना जानो हायो जेनेबा अनला खारैजों बेखौ औवा मेवाइजों जोङो बिदिबो संनो हायो।
औ
जेनेबा जोङो बेखौ बिदि सङालासिनो जोङो बेखौ दोन्थुमनानैबो जोङो माने आसार खालामनानैहाय माने जों गोबाव जोंबाबो बेखौ जाबाय थानो हायो आरोना।
औ नंगौ।
ओ बिदिनो जोङो जेनेबा मैगं थाइगं होनब्लाथ' जोंहा माने ओ खुन्द्रि खुन्द्रि फथल जिंखा बेफोरबायदि भल बेफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरोना जोंनि माने मोनो जोङो। गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो सोमजिनाय बेफोरो सम्पद
औ
नोंथांमोननिजायबो बिदिनो मैगंखौ मोननाय जायो आरो जायोना जायाबा जों थिंजाय मानेफोरबायदि सिब्रु माने हेलांसि जन्द्रा बेफोरखौ मोननाय जायो आरोना।
औ ओ नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि बिदि मै मैगं थाइगंफोरखौ ओ जोंनि बे गामि ओनसोलावहाय मोननाय जायो आरो। ओ नोंथाङा जेरैहाय जायफोर मैगंफोरखौ मुंख'नानै बुंलांबाय बैफोर मैगंफोरखौ जोंनियावबो मोननाय जायो आरो, आरो आं सानोखि ओ बेैफोर मैगंफोरखौ जेब्ला जोङो जायो बेफोरनिफ्रायनो जोङो माखासे जोंनि देहाफोराबो मोजाङै थायो होननानै आं सानो आरो मानोना आथिखालाव गोबां बिदिनो ओ मैगं थाइगंफोर जोङो ओ जेब्ला दखानफोरनिफ्राय बायना जायो थ' फ्राय बांसिन मैगं थाइगंखौनो बिदिनो ओ माखासे हासारफोर दावाइफोर होनानै थाबनो बिदि ओ जा थाखाय जाथावना खालामनानैहाय दखानफोराव बाजारफोराव फान्नायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा बैफोरखौ जायोबोला जोंहा देहाफोराबो बारा एसेबां मोजां जाया होननानै आं सानो आरो नाथाय ओ जे दोरोङारि ओं ख्रिफोर बेफोरखौ ओ जायोब्ला जोंनि देहायाबो मोजां थायो होननानै आं सानो। जोंनि ओनसोल आवबो जोंनि गामि ओनसोलथिंहाय बिदिनो बिदि गोबां दोरोङारि मैगंफोरखौ मोननाय जायो जेरै नोंथाङा बुंनानै गालांबाय मुंख'लांबाय जे ओ थास' इफोर इफोरखौ जोंनिथिंबो मोननाय जायो आरो आं आरो सानोखि ओम बेफोर थास' मैगंफोरखौबो जोङो नुबोदों खि आगोल गोदो गोदायफोराव बे थास' बिबार, थास' फिथुं, थास' आयथिं बेफोरखौ ओ ओंख्रि संनानै जानाय फोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आरो बेजों लोगोसे बहुत ओ गोबां बायदिसिना मैगंफोरखौ जेखौ मिथिंगायाव मोननाय बेफोरखौबो बिदिनो ओ संनानै ओंख्रि संनानै जाबोनायफोरखौ नुनो मोनदों आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओम अब्ला ओ आथिखालावसो बारा इसेबां बेफोरखौ बे मिथिंगानि मैगंफोरखौ जेरै थास' बेफोरखौहाय बा दैयाव मोननाय दै जिङाव थानाय मैगंफोर बेफोरखौहाय बारा एसेबां जानायफोरखौ नुनो मोनला नाथाय थेवबो ओ गोदो गोदायनि बादियै बिदिनो गोदो गोदायनि ओ जायफोर आबैमोन आबौमोन बिथांमोनखौ दासिमबो जायफोरा थांनानै दङ बिथांमोनखौ बिदि ओ माखासे आबैमोनखौ बिदिनो मैगंफोरखौ संनायफोरखौ आगोलनि मैगंफोर संनायफोरखौ जों जोङो नुनो मोनो आरो ओ नोंथाङाबा आरो एसे फोरमायजाबावगोन बेनि बागै।
औ जेनेबा जोङो ओ जेनेबा आबै आबौमोनाथ' जोंहा आगोलनियाफोरा माने गोबाङानो मिथिगौ माबा दि जेनेबा दोरोङारि ओंख्रिफोर जेनेबा जोङो मोनो जेनेबा हाग्रा बंग्राफोराव बेफोरो बेफोरखौ माने बिसोरो गोबाङैनो मिथिगौ। ओमफ्राय दानि मुगानि जेनेबा दानि मुगानि सुबुंफोरा माने गोबाङानो मिथिया बेनिखायनो दानि मुगानि सुबुंफोरा माने बेफोरबायदि जेनेबा हाग्रा बंग्रानि माने मैगंफोरखौ नागिर बायनानै जोङो जानो रोंला रोंनायखौ नुनो मोनला आरोना बेनिखायनो जोङो औ दानिया माने जेनेबा हाथाय बाजारफोराव जेनेबा ओ मुलि होना जेनेबा थाब खम समनि गेजेरावनो माने जोङो देरहो नानै फ्राय बेफारिफोरा फानफैनायखौसो जोङो माने बांसिनै जानायखौ नुनो मोननो हमबाय दा निया।
औ।
औ बिदिनो जोङो आगोलनिफोराथ' माने बिदिनो बहुद मोजां जायोमोन आरोना आगोलनि जेनेबा बिदिनो थास' थास' आथिं बिदिनो थास' बिबार
औ। औ खोनादों ने नोंथाङा? हेलौ? हेलौ? हेल'। हेलौ नोंथां खोनादों ने? हेलौ। खोनादों ने नोंथाङा? हेलौ।